नोंथां औ खोनादों नोंथां
नोंथांजों नोंथाङा जि फन हरदों बेनि जाहोनाव
औ आङो नोंथांनोहाय फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय जे आङो मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन बेनो जाहैबाय दाउ अमा फिसिनाय दा नोंथाङा जेनेबा सिगां समाव बा दा माबाफोर दाउ अमा फिसिगासिनो दंबा बेफोरखौ माबोरै फिसियो बा फिसिनायनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंलांदो
औ जागोन दे आं अब्ला ओरैनो मोसौ फिसिनायनि बागैनो फोरमायलायांनोसै जे नोंथां मोसौ बाथोननि बागै अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो गिबियाव जोङो मोसौ बाथ बिथोन होनोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ जे जोंहा मोसौखौ माबायदि फिनांगौ बा मोसौखौ जोङो माबायदि जोथोन लायोब्ला जोंहा मोजां मोनसे गेदेर बाथोन खालामनो हायो गिबियाव जोङो माखा खालामनांगोन मोसौ बाथोन खालामनो थाखाय बा मोसौ फिसिनो थाखाय जोङो मोसौ दोननो थाखाय जोङो मा गलि लुग्रोनानै लानो नांगोन आरो जि सान्दुं अखा बायदिसिनानि ओमफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखाय गलि लुनानै लानो नांगोन गलिखौ ओरैबायदि जायगा बानायनांगोन नोंथाङा गलिया एसे एसे गोजौ बा सांग्रांग्रां जानो नांगोन आरो जाहाथे मोसौआ हासुयोब्ला माबायोब्ला बे जे हासुदैफोरा जाहाथे बे दलहाफोरखै एसे बोहैलाङो बदि एसे गोजौ खालामोब्ला मोजां जायो आरो आरो दै लोमि बायदि खालामनो नांगोन बेनिफ्राय जेब्ला नोंथाङा गलि लुयो होमबा गलि लुनायखौ नोंथाङा लुखांबायब्ला नोंथाङा मोसौखौ दोननो थाखाय जे नोंथाङा गिबबि जेन मोसौ लाबो जेब्ला नोंथाङा एसे मोसौखौ देरखानायखौ लायोब्ला मोजां जायो आरो मानोना बांद्राय फिसानिफ्राय लायोब्ला जोंहा गोबाव सम नांगौ आरो जोलै बारायनायाव आरो जोङो मुलाम्फाबो जानो नागिरा बेनिखायनो जोङो एसे देर खखानाय मोसौखौ लायोब्ला मोजां जायो। बिदिनो नों गिबि लाजेनन्नाय मोसौ बायजेनन्नायाव नोंथाङा ओरैनो मााजि बा जिबा बिदि लाग्रोयोब्ला मोजां जायो आरो गाइकफोरखौ बेनिफ्राय ओरैनो हालुवाखौ मानै बा माथाम बिदि लायोब्ला मोजां जायो आरो बिदिनो नोंथाङा गिबियाव मोसौखौ लाग्रोदो लाग्रोनानै नोंथाङा जे मोसौखौ मोजाङै जोथोन लादों जे मोसौनो गांसो बायदिसिना होनाय बेफोरखौ मोस आरो ओ हाग्रा खाथिब्लाथ' नोंथाङा जोबोद मोजां जायो जि नोंथाङा खालि मोसौ खौ हाग्रायाव होनानैाल' हरनो नांगौ। ओम फुङाव होना हरदो बेलासि जायोब्लानो मोसौआ मालाय गाव हारसिंनो ओ न' लाफैखायो आरो नोंथां। ओ बेबायदि खालामोब्लानो जोंङो मोजाङैनो फिसिनो हायो आरो मोसौखौ। बिदिनो मोसौनिफ्राय जोंङो गोबां रां आरजिनो हायो जेरै जोंङो जेब्लानो नोंथांनि मोसौआ जोलै बारायगोन अब्ला नोंथाङा मोसौ फाननानै जि दामब्राफोर जायोब्ला नोंथाङा दामब्राखौ बेसे बोसोरसेसो ओम बा बोसोरनै बोसोरथामसो फिनानै नोंथाङा बे मोसौ दामब्राखौ फानहरदो आरो दाम्ब्रिफोर जायोब्ला नोंथाङा बेखौ जोलै बारायहोनो थाखाय न'आव लाखिदो आरो बिदिनो जोंहा मोसौजों उम मुलाम्फा जायो आरो आरो जोंहा मोसौजों ओ मुलाम्फा जाबावो जेरै जोंङो गाइखेर गाइखेरनिफ्राय जोंङो गोबां रां आरजिनो हायो। उम मोसौनि गाइखेरनिफ्राय। जे नोंथाङा बुरजा मोसौ ओ जाबायब्ला नोंथांनि ओ जि मोसौ बाथोन बेयाव नोंथाङा गाइखेरखौ गुबुन जायगायाव हैलायनो नांनाय नङा आरो नोंथांनि न'आवनो फैनानै गोबां मानसिफ्रानो गाइखेरखौ लांफैगोन आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंङो गाइखेर फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथाङा न'आवनो ओ मा होनो बेखौ पनिर बानायनानैबो फाननो हायो आरो। आरो जेरै नोंथाङा गाय केरबो फाननो हागोन। आरो पनिरखौनो न'आव बानायनानैबो फाननो हागोन आरो नोंथां। गोबां मुलाम्फा जायो बिदिनो आरो दङ जोंहा जि मोसौनि खि बेथ' जोबोद ओमनो ओ मा होनो बेखौ? ओ बिफां लाइफांनि थाखाय गुन गोनां हासार नङा होमबा नोंथां। जेरै जोंङो मोनफ्रोम ओ जायगायाव नुनो मोनो जे मोसौ बाद बटोनफ्राव जोंङो ओ खिफोरखौ जमायनानै दोननाय बेखौ नाङा फाङा गारालासिनो ओ खि खिखौ मोनसे जायगायाव ज' मायै गारना दोननाय आरो। खिखौ मानो गारना दोननांगौ होनोमब्ला जे मोसौनि खि बेयो जोबोद हासार आरो। जायखौ जोंङो बुंनो हायो जे साहा आबादनि थाखाय मोसौनि खियानो बयनिख्रुइबो साबसिन हासार होननानै जोंङो मिथिनो मोनदों आरो नोंथां। जे मोसौनि खिखौ साहा आबादाव होयो। अब्ला साहा साहानि आबादा जोबोद मोजां जायो होननानै जोङो गोदोनिफ्राय खोनानो मोन्दों आरो दाबो खोनाबाय थायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंङो मोसौ खि बेखौबो फाननानै रां आरजिनो हायो गाइखेर फाननानै रां आरजिनो हायो पनिर बानायनानै फान बाबो रां आरजिनो हायो आरो दंबायो जे मोसौखौ गथायै फानबाबो जोंङो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। बिदिनो जोंङो गोबां ओ गुबुन गुबुन ओम आदब बाहायनो फनानै जोंङो ओम मोसौनिफ्राय रां आरजिनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा
ओ गोबां मानसिफोरानो मोसौ फिसिनानै ओम ओम न'खर ओ सालायलांबाय थानायखौ जोंङो नुनो मोनो। जेरै जोंङो बुंनो हायो मोसौखौ मासेखौ फानोब्ला जोंहा गथा गथा रां मोनो। नाथाय जोंङो गुबुन ओम जि मा होनो जिब जुनार बेफोरखौ ओ फिसियोब्ला बांद्राय मोसौनि बायदि दामखौनो जों मोना आरो जेनेबा जों अमाखौनो हमनानै लादो नोंङो अमानो सानफ्रामबो ओ आदार होबाय थानांगौ गुन्दै बायै बायै होबाय थानांगौ नाथाय अमाया ओम नोंनो एसेबां मुलाम्फा होनाय नङा आरो जोंङो मोसौनो एसेबां बिदि जेबो बायनानै होलायनांगौनि गोनांथि गैया। जोङो लकेल मोसौ लायोब्ला जोङो बेखौ खेबसे हाग्रायाव आगारना हरदो अब्लानो जोङो मोजां
फिनानै लानो हागोन आरो नोंथां बिदिनो नोंजों आंजों जि मोसौ बा जिब जुनार फिसिनायनि बागै सावरायनाय बेखिनिखौ आङो बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांनो हगारना होननाय जाबाय आरो नोंथाङाबो ओरैनो फंनैसो बुंलांनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां आंबो एसे सिगांनिफ्रायनो एसे बोसोर सिगांनिफ्रायनो जेनाखि हांसो आबाद बेखौ मावगासिनो आङो खांस्रि फिसिनाय आबाद बेखौ आङो मावनानैनो आंनि न'खर फोरखौ आङो दैदेनलांगासिनो दङ दा बे हांसो आबाद मावनाय बे आबादखौ जोङो मावनो थाखाय जोङो हांसो फिसियोब्ला जोङो गिबियावनो हांसो खौ माबायदि जायगायाव फिसिनांगौ होन्नानै बुङोब्ला जोङो हांसो हांसोआथ' गुबैयै दैयाव थाग्रा बुस्थु बे हिसाबै जोङो खाथि खा खालायाव दैखौ नांथारगोन आरो हांसो फिसिनोब्ला आरो जोङो हांसो हांसो थाग्रा फुलिबो जोङो बानायथारनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बै थाग्रा खुलियावनो हांसोखौ बिदै दैहोनांगौ जायो हांसोखौ आदार होनांगौ जायो आरो आदार होगांयनि उनावसो जोङो हांसोखौ दैयाव हगार हरनो हानाय जायो बेबायदिनो जोङो हांसोखौ जोङो गिबियावनो जेनाखि हांसो जोलै बेखौ बानायग्रो थाखाय जोङो बाजारावबो निफ्राय जोङो हांसो जफोरखौ जोङो बायनानै लाबोनो हायो बेफोरनि गेजेराव जोङो ज मानै जोला मानै बेबो बेफोरबायदिबो लाबोग्रोनो हायो बेनि उनावहाय नोङो जेनाखि बिदै दैहोनानै बेफोरखौ गनानै बेफोरबायदिनो जोङो हांसोखौ एरहोलांनो हायो आरो नोंथाङा बेनि अनगायैबो जेन'बा हांसो फिसाफोर खौ नोङो जेन'बा बायस'नानैबाबो नोंथाङा बेखौ फेदेरनानै फाननो हानाय जायो जे गिबियावनो जोङो बे हांसो फिसिनायखौ जागायनो थाखाय जोङो बेबायदिनो गुबुननिफ्राय जोलैखौ बायना मोजां जोलैखौ बायनानै लाबोनानै बिदै दैहोनानै जोङो गहोनानै बिदिनो जोङो एरहोलांनो हायो आरो जोङो गिबियावनो हांसो थाग्रा जायगानि थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो मानसिफोर थानायनि एसे गोजानाव जोङो हांसो थाग्रा खुलिखौ बानायनांगौ जायो मानोना हांसो खिया जोबोरैनो मोनामसो गारो बियो गोबां खियो गोबां जायो बेनि थाखाय जोङो एसे गोजान जायगायाव बानायनांगौ आरो बेनि बे सानसे थाग्रा खुलिया एसे मोजाङै जेनाखि फोसाबजानाय बा एसे जेनाखि गोरान जानांगौ जाहाथे बेयावहाय लेथ्रा जाया बा जोङो दा बेनि खि बायदिसिनाफोरखौाव जोङो गोरलैयैनो गारहरनो हानाय जायो बेबायदिनो जोङो हांसो आबादखौ जेनाखि मावनांगौ जायो बेबायदिनो जोङो हांसोखौहाय जेनाखि जोफोरखौ बांसिनै लायोब्ला जोंहा मुलाम्फा जायो आरो मानोना जेलाखौ जोङो खालि जेनाखि फिसा फेहेरनायनि थाखायल' जोङो जोलाखौ लाखिनानै दोननांगौ बेबायदिनो जेन'बा नोंथांनाव हांसोआ एक्स'था दङब्ला जौसे सा दङब्ला जोङो जोलाखौ नैजिबा नैजिबा था बिदिैसोल' लानांगौ मानोना जोंहा जिल्लाया बारा मुलाम्फा गैया मानो होननानै बुङोब्ला जोङो हां जनिफ्रायसो जोङो दाउदैखौ मोननो हानाय जायो बेबायदिनो जोङो हांसो जोफोरखौ गोबां बुरजा फिसियोब्ला जोङो बोथफोरनिफ्राय दावउदै मोननानै बैफोरखौ फाननानैनो जोङो गोबां रां आरजिनो हानाय जायो जेरैहाय आथिखालाव जोङो दावउदै दैसेयाव जोङो दस थाखा बा फन्दद्र' थाखा आथिखालावथ' जोङो फन्द्र' थाखा होननानै खोनानो मोन्दों जेन'बा जोङो दाउ हांसो मासेयाथ' दिनावहाय दैसे दावउदैखौ होखायो अब्ला जोङो बेबायदिनो जोङो हांसो मासेयाव फन्द्र' थाखा खरि जोङो सानसेयाव बिदै दैहोनानै जोङो हांसोनिफ्राय जोङो रां आरजिनो हायो बेबायदिनो जोङो हांसोफोरखौ आरोबाव जोङो बिदै दैहोआाबाबो जोङो फेदेरनानै आरोबाव जोङो बेखौ फाननोबो हानाय जायो बे फाननानैबो जोङो रां आरजिनो हायो बेबायदिनो जोङो जोलाया बांद्रायोबा जोलाखौ फानहरनो हायो जोखौ जोखौ आरोबाव बुरजासिन फिसिनो हायो बेबायदिनो जोङो हांसोखौ फिसिनो हायो आरो आरो ज आरो फांसनो आदार हिसाबै जोङो दाहानाबो होनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो माइ मोननाय समाव माइ गुग्ला आरो गारजानाय माइ बैफोरखौ जोङो हांसोनो होनो हायो दा माइ मोननाय टाइमाव बा मेसें बोथोराव बांसिन आदार मोनजायोब्ला हांसोआ बांसिनै मेजेम जानाय जायो दा बैफोर समावहाय जोङो हांसोनिफ्राय जेनाखि गोबां मुलाम्फाफोरखौ जोङो हांसोखौ फाननानै बिदैखौ फाननानै जोङो फारफ्रोम सिंनिफ्रायबो जोङो हांसोनिफ्राय जोङो मुलामफा मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो बै मुलाम्फाफोरखौ ओ लानानैनो जोङो ओ जोंनि जेनाखि न'खरखौ मोजाङै सामलायनो हानाय जायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां जेनाखि दाब दाब जायगायाव आङो हांसो फिसिनायखौ नुबोदों बेबायदिनो फुख्रि थानाय आरो फख्रि गैयैफ्राबो जों हांसोखौ फिसियो बेबायदिनो दैमा दै सायाव हगारो आरो सम जाब्ला होनानै लायो बायदि आदार जाहोयो बेफोरबायदिनो हांसो आबादखौ खालामनानै गोबां बर' न'खर बा गुबुन हारिनि मानसिफोराबो बेबायदिनो गावनि जिउखौ आलो गोजोनै खुंनानै दङ आरो खुंलांबाय थागोन आंबो बेबायदिनो हांसो आबादखौ मावलांबाय थागोन आरो बेखौ मावनानैनो आङो आंनि संसारखौ दैदेनलांगोन आरो नोंथां
औ नोंथां अब्ला नोंथांजों जि सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय अब्ला जों दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां
उनाव उनाव सम मोनब्ला रायज्लायफिननोसै दायो दोन्थ'नोसै औ